हेलौ औ खोनादों नोंथां।
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जगाजग खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ नामा सावरायनो थाखाय?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला सावरायनो हागोनब्ला नोंथांनो आङो आयदाखौ फोरमायनि ओ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बै बिफां लाइफाजों माबोरै बेखौ मुलि महरै जोङो थांनानै थानायाव बाहायनाय जायो बे आयदाखौ लानानै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आङो बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोनि।
औ
जोंनो थांनानै थानायाव जोङो गोदो गोदाय समावथ' डक्टर गैयामोन जोंनि गेजेराव बै डक्टर गैयै समाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बेखौनो मुलि महरै बाहायनानै थांनानै थाबोदों सुबुं माहारिया दा बै मुलिफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बुथुमनानै गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांखौ माबायदि बेराम जायोब्ला माबायदि बिफां लाइफांनि रोदा बा बैफोरनि बिलाइ बा बैफोरनि बिगुरफोरखौ ज जोङो बाहायनानै बैफोरखौ देनानै एबा लोंनानै जोङो जोंनि देहानि लोमजानाय साजानाय एबा बिगुरनि बेराम बेफोरबायदिखौ सोखाबोनाय जायोमोन ना नोंथां।
औ बेफोर गासिबो सैथोआनो जेरैहा य जों बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय गायाव जों ओ बुंनो हायो जायखौ जोङो बरि मुलि बानायनायाव बाहायनाय जायो बे गिबियावनो दङ सिमफ्रि फिथाइ जायखौ जों जायोबा आलयो ना बेयो बे आलौनायजोंनो जों जोंनि बे खुगा बोरैबा मोन देहायारि गोसो गोसो मोननाय बेफोरो हामो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ न'खर न'खर देनानै गावसोरनि गथ'फोरनो जाहोनाय बा दुलुर दुलुर खालामनानै बेजोंनो
लोगोसे बेखौ जोंनिथिंजाय बेखौबो होफानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बेवहाय बायदिसिना ओ मस्ला हारिनि बे मुलि हिसाबै बाहायनाय मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय बेखौ होफानाय जालुक होनो खोमा जायखौ जालु जालुकखौबो होफानायखौ नुनो मोनदों बिदिन्थि महरै बे मोनसे ओरैबायदि मोजां बिदिन्थि आरो ना बुं बुंनो हायो जों बिदि होननानै
नोंगौ नोंथां आरो नोंथाङा बुंनाय बे मुलिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गगा मोननाय आरो गुजुनाय बेयावबो बाहायनाय जायो नंगौना?
औ थारैनो नो‌ बे सैथो
बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां रोदा बा बिलाइ बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला जोंनि आखाइफोराव सिखा बा माबा मोनसे मुवा बौवो एबा बेनिफ्राय थै गयो अब्ला जोङो मोनसे फाथै फाथैनि बिलाइखौबो जोङो देग्लिनानै लानाय जायो अब्ला बै थै गनाया बन्द' जायो बेबायदिनो जोङो बाहायनाय जायो बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौबो बेनि अनगायैबो माखासे जेब्ला जोङो गोलोम बोथोरफोराव उन्दुनो ओंखारनाय जायखौ जों आमाय मोननाय होननानै बुङो नङा होमब्ला नों थां दा बै आमाय मोन एबा उन्दुनो ओंखारनाय समाव जोङो मोनसे बेन्दों दङ जाय बेन्दों खौ फेनेल खुगा होननानै बुङो जोंनि ओनसो सोलाव बे पेनेल खुगाखौ गाननाय जायो थां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ बाहायोना बाहाया?
जोंनि ओनसोलाव बे फे-फेनेल खुगा बेनि सायाव आं एसे मोनथिनाय जाया अ अब्लाबो जों बेलेग रोखोमै माने बे उन्दुनो ओंखारनायखौ खारहोनाय मुलि दङ होननानै आं
जेरैहाय बे उ ओनाय ओंखारनाय बेराम होननानै बुङोब्ला जों जनदिस खौनो बुजिनाय जायो जनदिस होननानै बुङो जोंनि जाय बेखौ मोनसे रोदा दंमोन जाय रोदानि मुंखौ औ आं एसे बावबाय बि खौ होनोबा हामो होननानै बुङो। लोगोसे थै ओंखारनायाव जोंनि ओनसोलाव बाहायो होननानै बुंब्लाथाय मोनसे बेदों दङ मानलाग्रा बेन्दों जायखौ जोंनि ओनसोलाव लेवा लेवा हा हाग्रा होननानै बेखौ सिफ्लेनानै बेनि रोसिखौ माने थै ओंखारनाय जायो गायाव फोनानै होनाय जायो बे बे थै ओंखारनाया अब्ला थाबथायो आरो सैया थाखायो बेखौ ओरैदि मोने मोजां रिजाल्ट मोनो आरो बेनिफ्राय आंबो जोंनि ओनसोलाव गोबां खौनो बाहायनाय नुदों लोगोसेनो मैगं औ औ लोगोसेनो जोंना मैगं हिसाबै गोबां मुलि हारि दङ जोंनि आबै आबौमोना गोदोनिफाय बाहायबोनाय जेरैहाय दङ जोगलावरि लोगोसेनो ओ अन्थाइ दाजाब होननानै बुङो जोंनिजा लोगोसे नोरसिं मानामुनि आरो नोंथाङा मिथिगौ ना मानामुनि खिफिले लेवा जायोब्ला माबे बेरामा मोजां जायो होननानै मोन औ दे खोन्थालाय
मिथिगौ नोंथां मानामुनि आरो जोंनिथिं मानामुनिखौ मानिमुनि होननानै बुंनाय जायो बे मानिमुनिखौ जायोब्ला बिगियाननि आदबजों बुङोब्लाथ' बेखौ मानि मुनि जानाय बेखौ जोङो जेब्ला जोंनि देहायाव हिमग्ल'बिनफोरा खम जायो अब्ला बै मानिमुनिखौ जायोब्ला बे हिमग्ल'बिना बारायो होननानै जों मिथिनो मोनो बेजों लोगोसे से खिफि बेन्दों आरो बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया राफोद जायो एबा जोंनि देहायाव जानाय बे देहानि दुरबल मोननाय बैफोरखौ हामो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायनानै जानाय जायो
औ जोंनि ओनसोलाव आरो मोनसे गोबां मोनसे फोथायनाय दङ मोनसे गोथौ फोथायनाय जायखौ जेने जेनेबा जोंनि उदैया एसे गेस्टिक जायोब्ला माने बे खि फिलेवा माननिमुनि बेफोरखौ जायोब्ला उदैआ गेसफोरा खारनानै माने उदैया मोजां जायो बेनि सिगारनाय खान्थिफोरा माने मोजां जायो होननानै गोबां फोथायनाय दङ आरो लोगोसेनो थारैनो बे बाथ्राया नंगौबो आङो मोनदांनायाव
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो
औ लोगोसेनो नोंथाङा माबाफोर मुलि हारिनि मैगं थानांबावनायखौ फोरमायनानै होनो हागोन न?
हागोन नोंथां। हो मुलि हारिनि मै बिनि गेजेराव आरोबाव जोंहा गोबां दंबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो बिफां लाइफांफोरानो मुलि महरै बाहायजायो। जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोना मुलि महरै बाहाय बाहायबोदों। थांनानै थानायाव दा बेफोरनि गेजेरावबो जोङो जेब्ला जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मैथा बांगाल होननानै बुङो मैथा खौबो जोङो मोननै रोखोमनि मोनो मोन। मैथा गोजा आरो मै मैथा बांगाल जेब्ला जों मैथा बांगालखौ जागोन अब्ला जोंनि उन्दुनो ओंखारनाय सान्दुं गोसायाव थानाय बैफोरो खारो होननानै फोथायनानै गोलोम बोथोरनि समाव बै मैथा बांगालखौ जानाय जायो लोगोसे से मैथा गोजाजों लोगोसे ओ दैमायाव मोननाय खांख्राइ बे खांख्राइफोरखौ जायोबा नोंथाङा दहाय गिबियाव बुंदोंमोन जन्दिस जानाय बै जन्दिस जानायखौबो खारो होननानै मिथिनो मोननाय जायो।
औ थारैनो
लोगोसे मोनसे बेन्दों दङ नोंथां थां जाय खौ जोङो गोमो बेन्दों होननानै बुङो बै गोमो बेन्दोंखौबो जेब्ला मानसिया जन्दिस जानानै सासे सुबुङा जन्दिस जाखांनायनि उनाव जेब्ला बिनि महरा गोमो जालांनो हमो। अब्ला बै गोमो जालांनाय सम माव बै बेन्दों जाय बेन्दोंआ गुबुन बिफांनि सायाव मानलानानै थायो जायखौ जों गोमो बेन्दों होननानै बुङो बै बेन्दोंखौ रुनानै दुगैयोब्लाबो बै जन्दिस जानाय बेरामा खारो होननानै फोथायनाय जायो नोंथाङाबो मि
थारैनो औ आं उम। उम मिथिनायाव बिदि बेन्दों गाननायखौ मिथिगौ अब्लाबो दुगैनायखौ मिथियामोन नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना दंबावो थालिर मै खुन थालिर मैखुनाबोथ मानसिनि गोबां गुन गोनां। मुवा बा जाग्रा मुवा बेखौ बुंनो हायो जोंनि देहायाव माबाफोर बारा मालाबा जोङो मानिबा जाहोनाव दाखोन जानाय थायोब्ला बे थालिर मैखुननि थालिर मैखुनखौ जायोब्लाथाय जोंनि देहानिफ्राय बे दागोआ खारो होननानै मोनसे ओ सुबुंनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन नों थारैनो बे बाथ थ्राया सैथोबो नोंथाङाबो मिथिगौ ना
नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथोआनो
औ
बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरोबाव जोंनि समाजाव थांनानै थानाय समाव माबा मोनसे ओ बिफां लाइफांनि बा मैगं थाइगंनि गेजेरजों माबा मोनसे बेराम हामनायनि फारसे नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ जोंनि बर'फोरनि जानाय आदारनि गासै बिथिङानो जोंनि बेराम आजार खारहोनायनि मोनसे ओ खान्थि होननानैबो बुंनो हागोन जोङो जेरैहाय साहा लोंनाय साहा लोंनाया जाग्रा मुवायाव गोलैयाब्लाबो मोनसे बेराम खारहोनायनि मोनसे ओ लोंनाय मुवा होननानै जों बुंनो हायो जोंनि देहाया मालाबा देहायारि गोग्गोआव गैयाब्ला गोसो गोसो मोनो थानो सुख सुखुवा सुवा मोनो आरो उन्दुनो ओंखारो बेबोरखौ जोङो साहा लोब्ला साहा लोंनायनि गेजेरजों जों मा जोंनि देहाखौ एसे गोग ख्रों खालामनायनि मोनसे बि हायो जों साहखौ लोगोसे बेखौ लोङोब्लाथाय जोङो गावबा गावनि खामानियाव एसे बारु रु मोनोब्लाथाय एसे लोंखांनायनि उनाव गावनि खामानिखौ गोसो होफिननो हायो
नोंगौ नोंथां थारैनो सैदो नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयाव दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दे नोंथां।